नोंथाङा फ्रि दङ ना?
औ दोङ।
नोंथांजों आङो दावबायनिनि सायाव रायज्लायनो सानदोंमोन।
औ।
नोंथांमोननिखि दावबायनो हानाय जायगा दंना गैया आरो दावबायना मा राहा मोनो?
अ जोंनि जात थ एसेबां खाथियाव दावबायनो हानाय ओरै जायगा गैया थेवबो एसे जानगाराव थाङोब्ला जोंहा ओ दोङो आरो बेवहाय जोङो थांनानै गावनि गोसोनि बाथ्रा बा गोसोआव जा उसुखुथु मोनबाय थानाय बेखौ जोङो स्रां मोननो हायो आरो खायसे जायगाफोराव जोङो थाङोब्ला बा गावनि गथ गथाय बा लोगोफोरजों थाङोब्ला जोङो गावनि ओ साननो हानाय गोहो बा गोसोनि साननायफोरखौ लोगोफोरजों फोरमायलायनो हायो आरो आरो बेफोर जायगायाव जोङो थांनोबा थाबायनानैथ एसेबां थांनो हाया नाथाय साइकेलजों बा गारिजों थांनो हायो आरो। नोंथांमोननि जा बेफोर बायसा राहा दंना गैया?
अ जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो खाथि खालायाव गैया एसे गोजानाव थांबासो मोनो आरो बेबायदिनो दावबायो
नोंथांमोननि दा दावबायनायनि थाखाय मा मा राहा लानाय जायो?
जोंनि दा दावबायनानै ओ निजेनि दावबायनो थांनानै उसु गुदु मोननाय मोनबाय थानायफोरखौ स्रां जायो दावबायना होबा बे बाय बिदिनो आरो।
नोंथांमोननि जा गोजान जायगायाव दावबायनो थाखाय ओ मा मा राहा दङ?
अ जोंनिखि जाथ गारि आ आगोलनि बायसिना साइकेलजों दावबायला गारि मथरजों दानिया दावबायो समनि आंखाल नालाय। बेबायदिनो दावबायो। नोंथांमोननि खिजा माबायदि बि दावबायो?
औ जोंनि जा ओ गोदो आबै आब मोनासो एसे रांनि उसुबिदा बा बेफोर बायसा सुबिदा गैयिनि थाखाय थाखाय आथिंजों हान्थियोमोन आरो आरो साइकेलजोंबो हान्थियोमोन आरो एसे गोजान जायगायाव बा थाबायनानैबो खायसेया दावबायोमोन होननानै जोङो मिथिना मोनबोदों आरो दानिया जोंना एसे ओ जुगा सोलायबाय नालाय बेनिखायनो गोबां सम सुबुङानो आथिंजों हान्थिनो बायो बा साइकेलजोंबो बायो बेनिखायनो गोबाङानो गारिखौ बाहायनाय नुनो मोनदों आरो गोजान जायगाफोराव थांनो थाखाय आरो गावबा गावबो गारि बायनानै बाबो आथिनायखौबो नुनो मोनो आरो खायफाया रांनि उसुबिदा बा रांनि ओ आंखालनि थाखाय साइकेल बाहायनायखौबो नुनो मोनो आरो आथिंजों हान्थिनायखौबो नुनो मोनो आरो
औ
नोंथांमोननि जा दावबायनायजों ओ मोननो हानाय माबाफोर ओ मोननो हानाय गो आयदा इदिफोर बायसा जागा दङ नामा?
औ नोंथां दङ
औ मा मा ओ गावनि सायाव ओ जौगानो हागोन बे आयदानि साजों जोङो
हाजो एरिया फोराव थांजायो थांनानै निजे उसु गुदु मोननायफोरखौ सावरायनो हागोन। बेबायदिनो आरो नोंथां
दो नोंथांमोननि जा गोदोनि बायसा साइकेलजों दावबायनाय एबा आथिंजों दावबायनाया हुदाया दङना गैला?
बेबायदिथ' ओ जों